थांथां। औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय ओ नों नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं?
आंथ' दासान्दि नै ओरैनो जिरायनानै दं।
औ नोंगौ नोंगौ।
नोंथांआ मा खालामदों?
औ आंबोथ' दंथ'यो बेफोरबायदिनो ओ दा आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों ओ नोंथाङा जाखिनिखौ मिथिगौ एसे हेफाजाब होबानो जाबाय।
औ नोंथां
आयदायानो जाहैबाय जोंहा बिफां गायनाय। बिफां गायनायनि सायाव सावरायगोन जोङो औ माबायदिहाय गायनांगौ मानि थाखाय गायनांगौ बिफां गायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जागोन बेफोरनि सायाव जोंहा? सावरायनो एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे हेफाजाब होबानो जाबाय आरो
औ आंथ' औ जाखिनिखौ हायो हेफाजाब होफानोसै
औ औ नगौ
औ।
ओ जोंहा बिफां गायनाय होनोब्लाथ' जोंहा बिफां दासान्दि गोबां न' सुबुंफोरानो जोंहा बिफांफोरखौ माने गायनायनि अनगायै जोंहा दाननोसो लाबाय आरोना गोबां जायगायावनो जोंना बिफांफोरखौ गायनाय बेनि अनगायै जोंहा दाननायखौसो नुनो मोनो आरोना बिफांफोरखौ दानफायनायखौसो नुनो मोनो। ओ नोंथां बिफांखौ मानि थाखाय गायनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बिफां गायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जागोन?
औ बेथ' जों बिफां गायनायाथ' जोंनि थाखाय मोनसे ओ मावनो गोनां खामानि नङा होमबा? मानो होनब्ला जोङो बिफां लाइफां बिफांनिफ्रायसो जोङो जोंनि थांनानै थानांगौ अक्सिजेनखौ मोनो।
बेनिखायनो जों बिफांखौ जेसेबां हागौ एसेबां बारायनांगौ। जोंनि बे गामि ओनसोलफोरावथ' बिफां लाइफाङा थाखदिसिनै
औ-औ नंगौ।
जों जेरै नुनो मोनो जे टाउन सोहोराव बेबायदि बिफां लाइफां नुनो मोना। आरो बेफोरबायदि जायगायाव एसे जोंनि बारहावाफोरा गेब्रेंलाङो माने मानो होनब्ला ओ टाउन सोहोराव गारि मथर टरा बांद्राय खारो बेफोरनि फ्राय उखुन्दै ओंखारनाय जायो।
औ-औ
ओमफ्राय आरो ओम टाउन ओनसोलाव गिदेर गोदेर दारिमिन थाया होमबा?
औ औ नंगौ।
बेफोरनिफ्रायबो जोबोर गे ब्रें बारहावा उखुन्दै ओंखारबोयोना बेफोरनि बेफोरनि थाखायनो जोङो अक्सिजेनखौ गोबाङै मोननाय जाया। ओ टाउन ओनसोलफोराव मानो होनबा बिफां लाइफां बारा थाया। ओ बेनिखायनो जोङो हायोब्ला बिफां गायनायफोरखौ टाउन सोहोरफोरावबो बारायनांगौ आरोखि।
औ नंगौ। ओ जोंहाथ' बिफां गायनाय होनोब्लाथ' जोंहा बिफां गायनाय बिफां गायनानै जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरोना।
औ औ।
मानोना जोङो बिफां नङाब्ला बिफां लाइफांफोर नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया होननानै जों माने रोखायै बुंथिनानै होनो हागौ मानोना बिफां लाइफांफोरा जोंनो अक्सिजेन हगारो। ओ जोङो माने मोजां बारहावा अक्सिजेन माने जों जाय गेसखौ लायो बे गेसआ जाहैबाय जोंहाथ' अक्सिजेन नङा होन बा औ। जोङो मोजां गोग्गो अक्सिजेननि थाखाय जोङो मोजां बिफांखौ गायनांगौ आरो ना बिफांफोरा जेराव अक्सिजेन हगारो बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो बिफांखौ बेनि थाखाय गायनांगौ आरो बिफांफोरखौ जोंहा बारहावा मोजांनि थाखाय माने थासारि मोजांनि थाखाय जोङो नांगौ नङा होनोब्लाथ' जोंहा गोबां बारहावायानो माने गेब्रेंनाय आर ना गोबाङानो दानि बारहावहाय गेबेनाय बेनि थाखाय जोङो बारहावाखौ माने मोजां खालामनो थाखाय बेनि थाखाय जोङो बिफांफोरखौ गायनांगौ। आरो जोंहाथ' दा बिफां गायनायनि अनगायै माने दानफायोसो। जेराव फांसे बे बिफां दाननायनि जायगायाव जोंनो जि दाल बिफां गायनांगौ। बेफोरखौ जों मिथिया जि दालनि जायगायाव जोङो फांसे दाननानै फांसेखौनो गायफिना। बेनि थाखाय जोंनि थासारिया गोबां गाज्रि जालांनो हमदों।
बेबादिनो जोङो बिफां गायनाय बुङोब्लाथ' जोंनि गामि ओनसोलावथ' जेबो रोखोमनि बिफां दङ नङा होमबा जोङो दे जों बाराखौ बुंला माने जों हमनानै ला फाख्रि बिफां ओ जों जेरै थाइजौ बिफांफोराबोथ' गोलैय बिफाङाव बेबायदिनो फाख्रि बिफां गाम्बारि बिफां खोदोम बिफां बेबायदि थ' जोबोर रोखोमनि बिफां दं नङा होमबा जोङो जोङो जोंनि बुहुमखौ सानथ'ला जोंनि जायगायावनो जोङो सानबाबो सानखनो हायि बिफां दं बेबायदिनो एसेबां बिफां थासान्दियावबो जोङो जायखौ जाय बिफांखौ दाननानै जों मानसिफोरा दाननानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय फानो नङा होमबा।
औ औ नंगौ
नि जायगायावदि जि दाल बिफां गायनांगौ बे खौ बेफोरखौथ' रावबो मोनथिला आरो सोरबा मोन सोरबा मिथिगौबाबो गोसो होआ बेफोर खामानियाव।
औ औ नोंगौ।
जों जि खामानियाव गोसो होआखै बेफोर खामानि खौ जों गोसोआ एबा मावा होननानै मावा थानानै जों गावनो गावखौनो बेबाय दि खैफोदाव खोलैना लागोन आरोना सानसे।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
जों बुंनो थाङोब्ला बिफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो मानो होनब्ला बिफां थाब्लासो जों दं। मानो होनब्ला जोङो बेयाव अक्सिजेन जों हां लानाय बारखौ नांगौथिबारखौ माने जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ बिब्दिहायनो जोंथ' माने बुंनो थाङोब्लाथ' जों थाइजौ बिफां ओ बेनिफ्राय गोबां बिफां थाइजौ बिफां ओ फाख्रि बिफां गाम्बारि बिफां बेफोरबायदिखौ गायो होनब्ला। ओ जोङो बुहुमनां आबहावा सान हिसाबै जोङो बा जुनखौ फालियो नङा होमबा? बा जुन खालि जोङो गोबां बिफांफोरखौ गायो आरोना। जायनि थाखाय बारहावाया बारहावा मोजांनि थाखाय थासारि मोजांनि थाखाय बेनि थाखाय जोंङो बा जुन खालिसो बिफांखौ गायो ओ बुंनो थाङोब्ला बेल' नङा बे जोङो बा जुन खालिल' बिफांखौ गायनांगौ। बे नङा। ओ जोंहा माने बिफां गायनायनि जोंहा समनि हमखानानै दोननाय थि सम गैया जेब्लानो गोसो अब्लानो गायनो हायो। बिफां गायनायनि जोंहा बेफोरबायदि हमखानानै दोननाय जेबो सम गैया थि सम गैया जोङो गोसोब्लानो बिफांखौ गायनो हायो। नाथाय जों गोबांखौनो नुनो थाङोदि माने बा जुनखालि बै सानखालिल' जोङो बिफांखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना गोबांखौनो। जोंदि बिफांखौ माने गायनो हायो गोसो बायदि हायो बेफोरखौ जों मिथिया बिफांखौ मानो गायनांगौ बेखौबो मोनथिया मानो दानोब्ला मा जागोन बेनि सायावबो मोनथिया बेफोरबायदि गोबां सुबुं दं। जायनि जाहोनाव बारहावाफोरा गोबां गेबेंलांनो हमदों थासारिफोरा जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों जेराव जोंहा बेनि सा बेनि जाउनावनो जोंहा गोबां बेराम आजारफोरबो जानो हमलांदों। ओ जोंहा औ। सहायनो हानाय गुनफोरा खमायलांनो हमदों। बिफां दानफायनायनि जाउनाव जोङो उम माने बिफां लाइफां थानाय जायगाखौ जोङो दानफायनानै बेयाव एकदम गोबां गिदिर गिदिर न' लुनो हमदों। ओ गोबां दारिमिनफोर फसंदों।
औ।
जाउनाव जोंनि बारहावाया गेब्रेंलांदों। ओहो बेफोरबायदि सुबुंफोरा माने बिफांखौ दानफायनानैल' दोनो बेनि जायगायाव बिफांखौ गायफिननांगौ बेखौ मिथिया आरोना जोङो। गोबां सबुंआनो
बेबादिनोथ' जोङो जाय बिफांखौ गायनांगौ होनना बु-बुंदों
औ औ
जोंनि बिफां गायनांगौआथ' जोबोर गोनांथि जाफैबाय आरो बेबादिबो सुबुं दङ जे बिफां गायग्रा सुबुं गायग्राबो सुबुं दं नाथाय जों जाय बिफांखौ गायनानै ओ गोेदोर खालामनानै जों जायनिफ्रायबा अक्सिजेन एबा ओ मोजां बारहावाखौ मोनो नाथाय बे बारवाफोरखौबो माने खायफा बुस्थु दं जे जोबोर दानि जुगाव गाज्रि खालामगासिनो दं आरो ना
औ औ नंगौ
जेरै बेबायादिनो दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय दुङा ओ उखुन्दै आरो जोंनि गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरबोथ' जोंनि मोजां बाराखौ जोबोर गेब्रें खालामगासिनो दं बेनि थाखायनो जोङो जोबोर बोरै माने बिफांखौ गायनांगौ जानानै फैदों आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ
साननैसो बे बोसोर बोसोरनैसो थाबावनानै बेबायादि जालांगोन जे जों मोजां बारहावाखोनो मोननाय नङा बेबायदि जालांगोन
अ नगौ नगौ जेराव जोङो अक्सिजेन अक्सिजेनखौ नांगौ बायदिहाय अक्सिजेनखौ जों मोननो हानाय नङा आरो
औ
बेफोरबायदि जालांनो माने बेफोरबायदि अबस्था बिब्दिहाय जाालांगोन आरोना जोङो नांगौ बायदिहाय जों मोननाय नङा गोबां खस्थ' मोननांगोन आरो गोबां बेराम आजारजों जों नाख्रेबजानो गोनां जागोन मानोना गोबां ओ गारि गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराथ' जोबोद गाज्रि नङा होमबा ओ बारहावाखौ जोबोद गेब्रें होयो माने बारहावाजों लोगोसे थाफानानै जोंनि देहायाव हाबलाङो आरो जोंनि देहानि गोबां खहा खालामो थिग बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ आरो ना जेसेबां हायो एसेबां बिफां लाइफां गायनांगौ ओ बारहावाखौ बारहावा गेब्रेंनायनिफ्राय जोङो बारहावा गेब्रेनायखौ होबथानांगौ बेनि थाखाय जोङो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ गारनांगौ खालि बा जुनावहायल' नङा माने जोङो गायबायानो थानांगौ गोसो जाब्लानो गायनांगौ आरो नांगौ बायदिहाय बिफां गायनांगौ जोङो ओ बेफोरबायदि बिफां गायब्लासो जोंनि थासारिया मोजां जागोन आरो
औ बेबादिनोथ' जों बिफां गायनायखौथ' जों बा जुनावल' फालिनो नाङा होननाय माने बा जुनावल' बिफां गायना होननानै नोंथाङा बुंखाबाय दा आरो आंबो बुंबावनो सानदों जे जोङो बा जुनाव थ' गाय थायो नालाय मानो होनब्ला जोङो बा जुनखौ बुहुमनां आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबो जुदि बेबायाददि आबहावा सान साननानै फालिलांबाय थायो अब्ला जोंनि बुहुमा जोबोद मोजाङाव मोजां जाबोगोन आरो ना औ बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोलावल' गामि ओनसोलावथ' जोंनिया नांगौ हिसाबै दङबो होनजाया माने मानो होनब्ला जोंनि गामि ओनसोलावबो बिफां दाननाय मानाय बेफोरबो जोबोर बांलांगासिनो दं माने
औ औ नंगौ नंगौ
जेसे हागौ बिफांखौ गायनो नाजा। ओ बेफोरनो आरोना
अ अ नोंथां नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम ओ सम होफानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओ बेखिनियावनो जोंनि रायज्लायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ
औ औ दे नोंथां औ औ नंगौ गोजोनबाय